औ खोनादोंना नोंथाङा राव खोनादों
दा नोंथाङा मानि थाखाय
आं नोंथांजों एसे गायनाय फुनायनि आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन।
दे नोंथां सावरायजागोन ओ ओ औ सावरायनो हागोन द दे सावराय
नोंथाङा आबादखौ आबादनि बिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आबादनि बिखय थ' एसेखौथ' फोरमायनो हागोन दा सिनि निजे हारसिं
गायनाय फुबैनाय सम नालाय ओंखायनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
आबाद होनोब्लाथ' दा जोंनिइ एकदम जानायनि माबाथार ना बेखौथ' मावहोथारनांगौ औ निजि गायना लानो रोंबा मोजां आरो गायना फुनो दाननो रोंबा नङा होमबा
नंगं नांगौ
दाथ' बोथोरासो मा खालामो गायनाय फुनाय दिनाव बाला गोदान जायगायाव दै नांगौ जायो गायनाय फुनायाव हासार नांगौ जायो
औ नंगौ
औ दा खोथियाखौ माबोरै फैयो? नोंथाङा मिथि
नोंथाङ एसे फोरमायना होलाय?
औ
खोथियाखौथ' दा नों दा नों मा माइ गायगोन बेनि सायावसो नालाय
औ
खोथियाखौ सोमना लाग्रोयो आरोना
औ
दा नों फोथारखौ हालेवनानै माने हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालामग्रोना लानांगौ
औ हाखौ औ औ
बेनिफ्राय नों दे सोमना दोननाय खोथियाखौ
औ
सारै सारै गारना होनांगौ आरो
औ
बे सारै सारै गानना होनो जेब्ला ओंखारबोगोन बेनो खोथिया आरो दा देरबो बेखौ देरबोबाथाय
औ
दा बेखौ देरबोबा फुदो फुनानै गायनांसिगौ आरो बेथ' खाथिया मास मोनसेसो नांगौ आरो गायनो थाखाय
औ जाहैनो थाखाय
थाखाय मास मोनसेसो सम नांगौ आरो
औ दाथ' गायनाय फुनायनि बोथोर नोंथाङा गाय एसे गायनाय फुनाय फोथाराव ओंखारदों नामा?
गायनाय फुनाय फोथारावथ' आङो ओंखारगासिनो ओंखारनाया
औ
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जिहेथु गरमनि दिन गायनाय फुनायाव माबा माबाफोर इसेफोर
गायनाय फुनायनि दिनावथ' उस औ औ उसु दाथ' जानायाथ' जायो सानदुं दुंब्ला
औ
गरम जि जिहेथु गरमजों गायनो एकदम हाया आरो खस्थ' जायो। अखा हाब्ला मोजांसिन जायो आरो। औ दा दा जोंना हाया गोरान नालाय अखा नांगौ जायो।
औ
अखा गैयाब्ला गायनो हाया आरो
औ
ओं
दा बोथोरा बोरै नोंथांमोननिफ्राय गायनाय फुनाय दिनाव?
दाथ' बोथोरा जोंनिखि सान्दुं सो सुदुंगासिनो सान्दुं गोसा
औ सान्दुं गोसोआव आबादफोर गायनायाव माबाफोर खस्थ' जादो नामा?
सान्दुं गोसोयाव आबाद मावनायाथ' जोबोद खस्थ' जायो।
औ
औ
ओरैनो नोंथांमोनथिं मैगं थाइगंनि आबादबो मावो नामा?
औ औ मावो
मा मा मैगं थाइरगंनि आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ-ओ औ जोंनिखैथ' मैगं थाइगंनि आबाद होनोब्लाथ' लाव दं खुमब्रा आबाद दं मैथा गायदों आरो दं फाथ केरेला कुनदुलि दोनदों आरो
औ
दा न'नि जिहेथु मुलि सुलि होनाय गैयि अर्गानिक बुस्थु जाब्ला मोजां आरो
देहानि थाखायबो मोजां
देहानि थाखाय मोजां दाथ' हाथाय बाजाराव नों मैगं बाइनो थांबा गासैखौबो मुलि होनायखौसो मोनजोबो नालाय
औ
उ बेनिखायनो निजि न'आव मावना लाबा मोजां आरो।
औ
नोंथाङा माबाफोर मेगं -थाइगंफोरबो आबादफोर ओैरै माबा बाय नामा? माने गावनि जे गायफेरबाय नामा?
निजिथ' गायाखै न'आव गायदों आरो
औ
दानि जि हारसिंथ' गायनो हाया नालाय न'नि हेफाजाब लानांगौ जायो।
औ
बेनिखायनो आरो हारसिं थ गायनाय जायाखै उम
दाथ' दैज्लां बोथोर
औ
एसे दैफोरनिबो माबा जादो नामा गायनाय-फुनाय दै फोर
दैनिथ' जोबोद आंखाल जाना दं। मानो होनबा बोथोरा सान्दुं दुंगासिनो अखा गैया।
औ
अखा ना हायोब्ला मोजां जागोन आरो मोजां सानो होमब्लाना गायनाय फुनायनि थाखायबो मोजां
उम बांद्राय अखा हाबाय थाबाबो एसे प्रब्लेमफोर जायो नामा माबाफोर
औ अखा हाबाय थाबाथ' प्रब्लेम जाया
गायनाय फुनायाव दैखौ ओरै जानानै खेथि फोथारखौ नस्थ' खालामो नामा अखा जुदि हाबाय थायो।
खिथ' नस्थ' खालामथ'वाखै बेलेग जायगायाव बांद्राय अखा हायो प्ला नोसथ' जायो आरो
औ
ओम बेनो बांद्राय अखा हाबाबो गाज्रि आरो बेलेग जायगायाव
उम
सोंनि जायगा जथ' जेबो गैया।
उ अखासो नांगौ जानानै दं बिदिब्ला।
औ अखा नांगौ जाना
दैखौसो दैनि गोनांथि बिदिब्ला औ।
दै मोनब्ला मोजां जायो आरो।
औ दै मोनबाथ' गासिबो आबादफोरनि थाखायनो मोजां नालाय नोंथाङा देग्लाय माइफोर गायबाय नामा?
औ गायगासिनो नै नोंथां।
औ गायगासिनो होनबा
औ गायगासिनो।
ओरैनो जेनेबा माइफोरखौथ' सानसेयाथ' गायखायो नालाय
औ
फुंनिफ्रायनो गायो ना बेलासियाव गायो?
माइखौथ' फुं बेला गासैआवबो गायो।
नु नोंथांङा फुङाव नो गायनो थाङो ना बेलासियाव
आंथ' फुं बेला गासैयावबो गायनो थाङो।
नोंथांङा रोंजोबो माने बिदि दाना गायनाय फुनाखौ रोंनांगौ रोंनानै थानांगौ बे जोंनो थांना थानायनि थाखाय नांथारगौ नालाय
औ
गासैबो गायनाय फुनायखौबो रोंना थानाया मोजां। जोंनि दैलि लाइफआवथ' इफोरखो आबादफोरखौथ' नांगौ नालाय थांना थानो थाखाय
औ औ रोङा।
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो दे बुं।
ओ
नोंथाङा दा गायनो फुनो रोंगौना रोङा?
रोंनायाथ' रोंगौ एसे-एनैखौ रोंगौ
जेनेब्ला मा गायफेरखो मैगं थाइगं ना आबाद गायखौ
मैगं थाइगंखौ बिदिनो एसे एनै गायो न'आवनो गायो जानो आन्थाफोरखौ गायनानै लानाय जायो गावनो। बिदि माइ आबादफोरखौथ' गोदो गायदोंमोन। दाथ' गायफे गायथ'नाय जाथ'वाखै। दा दैनि नालाय गाय थनो जाथवाखै माने जोंनिथिबो एसे दै माबा नालाय दै गैयाबा गायनो हाया माने अखा हाबाय थाबा दै थाबा गायनो हायो दा एसे बोथोरा एसेबां अखा गैया नालाय
औ
थाखाय हायाखै आरोखि
औ
दा नोंथां जोंना जाथ'बाय ना दिनैनि सावरायनाया।